खोनादों
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां औ बिदिब्लाब्ला जों नोंथां दा जोङो बर'फोरनि ना हमना जानायनि सायाव एसे सावरायनो होनबाना नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायजायो
जों ना नाफोरखौ माबायदि हमो मा
औ औ
अबे अबेनिफ्राय हमो आरो मादो हमो जों माबायदि मैहुर खालामो जों बिनि सायाव एसे सावरायनो होमबा ना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो नोंथां ओ नोंथांमोननि बे जायगा एबा ओनसोल खाथि खाला गामियाव माबायदि नाफोरखौ हमो
औ औ जोङो ना हमनाय होनोब्लाथ' जोङो माने जोंबो गोदो माने बिराद हमबोदों आरोना ओ गोदोनि समाव समाव माने बांसिन जोङो बेबायदि नाफोरखौ माने मोनला बायोमोन जेराव मेराव ओ जोङो माने हाखर बेबायदिनो दै बोहैनाय दैज्लांफोराव माने हाखर फिसा फिसा होयो बा दै बोहैनाय बा दैफोराबो गोबां फैयोमोन लोगोसेनो नाफोराबो दैजों फै फायोमोन आरो औ बेबायदिनो जोङो गोबां स समाव जोङो जेखायजों जेखाइखौ लानानैबो जोङो ओ ना हमोमोन आरो माखासे समाव जोङो बिदिनो फिसा फिसा ओ बिदिनो नालाफोरखौ जोङो थेनानै ओ थोरसि बा दाबुरफोरजों जोङो सारनानै हमोमोन आरो बेफोर हमनायाव जोङो मा माखासे रोखोम रोखोमनि ना मोनोमोन जेरै फिथिख्रि बोथिया ओ बेंसिना नास्राय गोरै सिंगि मागुर बेफोरबायदिखौ माने मोनोमोन आरो जोबोद मोजां मोजां नाफोरखौ जों बेबायदिनो जयै सारलायनानै रानलायनानै लायोमोन आरो मा रानलायनानै जोङो न'आव लाबोनानै जायोमोन। ओ माने जों आरो जोंनियाव माखासे आइजेंफोर दङ जोङो गावनो न'आवनो बानायनानै लानाय ना ओ बेफोर आइजेंफोरजों जोङो दुब्लि बा ओ बिलोफोराव थांनानै ना गुरहैयो ओ जेरै बैफोर आइजेंफोरखौ जोङो मख'नो थाङोब्ला जेरै ओ जेखाइ खबाय सेन खखा खाखि फल' ओमफ्राय ओ बेफोरनो गाहाय आरो जों बुंनो थाङोब्ला बिनि उनाव माखासे फैयो जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय ओ आस्रा जे बा जोङो ओ फासि जे ओ बेफोरबायदि जेफोरखौबो जोङो होखोनानै जोङो नाफोरखौ हमोमोन आरो। जोङो गोबां समाव जोङो ओ नुनो मोनो जे दैज्लां बोथोर सम समाव जोङो बे जेखायजों ना गुरनायखौ बां नुनो मोन मालाबा सम समाव ओ ओरैबायदि ओ ज' ज'यै बर' हिनजावफोरा जेखाइ खबाइ लानानै ओंखारलाङो बिसोरो ज'यै थांनानै बिराद माने रंजा खुसि ओ इन्टारेस्ट बा खालामनानै बिसोरो नाखौ गुरहैयो आरो बेबायदिनो गुरनानै खबाइफा गाहाम बिसोरो लानानै फैयो रोखोम रोखोमनि नाफोरखौ मोनबोयो बेबायदिनो न'आवनो मोनखानाय माखासे मैगंफोरजों बिसोरो गोथाव संनानै जाफैयो। आरो बै ना मोननायफोरखौ बिसोरो फोराननानै लायो उना हालासे गोबावसिन जानो लोगोसे आरो बां एसे बुरजा सिन मोनोब्ला बा ग फोराननानै बुरजा जायोब्ला जों बेखौ नाफाम देनानै जोंनिया दोननानै लायो। जाहाथे बेखौ जोङो थिनानै गोबाव समसिमालाय जानो हायो आरोबा मानोना बे नाफामा जोंनि थाखाय जोबोद गोथाव मोनसे जाग्रा खाजा बा जोङो बेखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो बेनि थाखायनो जों बे नाफामखौ बानायनानै लायो। थिग बेबायदिनो ओमफफ्राय माखासे समाव हौवाफोरा आरो सेन बा खखा खाखि फोरखौ दुब्लिफोराव बा ओ बिदिनो दै एसे थले दै बोहैनाय बेफोर जायगाफोराव एसे थेनानै बा माथावरि बा थेथुमनानै आलि होनानै बिसोरो सेनफोरखौ बा खखाफोरखौ बिसोरो खाहोयो साहैनानै उनाव बिदिनो गोबां रोखोमनि जों बे सानानै ना मोननो हायो जेरै सेनफोराव जोबोद मोजां मोजां ना नाङो ओ मानोना सेन थ' सेनाव बोनो थाङोबा जोङो सेनाव बांसिन नाखौ मोननो हायो मानोना सेना मोननै खुगा गोनां जायो ओ उनथिंनिफ्राय दावखोनाय नायाबो हाबो सिगांथिनिफ्राय फैनाय नायाबो हाबो थिग बेबायदि माने मोननैथिं फारनिथिं जायनि नाखौबो जोङो हमनानै मोनो आरो सेन खायोब्ला बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि नास्राय गोरै मागुर उम सल मालाबा जों खुसियाफोरबो नांनानै थानायखौ जों मोनो आरो बेबायदिनो खखाखौबो जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथारफोरनि आलिफोराव जोङो सानानै दोनो बि गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोङो बिदिनो हमनानै लाबोनानै जाफैयो आरो माने गाहायै जोङो ना मोनबोबाथाय मोनसेल' ओ जोंनि गेजेराव माने ओंख्रि मैगंखौ गोसोखाङो मानोना जोंनि माने एकदम न'आवनो थानाय ओ मैगं जेरै मैथा गोखा आरो मैथा बांगाल औ मैथा बांगाल एबा जोङो बे मैथा गोखै बे मोननैखौ जोङो बांसिन सिगां सानग्रोयो आरो बेफोरजों जोङो बैफोर ना मोनबोनायफोरखौ जायो आरो लोगोसे ओ थाइगिर जोंनावथ' गामिफोराव गोबां थाइगिर फिथाइफोरखौ मोनलाबायो बेफोर थाइगिर फिथाइजों जोङो जानो मोजां मोनो आरो मानोना गरम बोथोराव जोङो गोखै गोखै जानो मोजां मोनो गोखै जायोब्ला जोङो मा होनो उदै फोर जोंना देहाया थान्दा थायो होननानै जोङो बिदि गोखै मैगंफोरजों बांसिन हमना हमनानै मोनबोनाय नाफोरखौ जोङो जायो आरो नोंथाङा बेफोरबायदिनो जोङो आ नाफोरखौ बिलोनिफ्राय बा जोङो दैमानिफ्राय बे आदबजोंनो जों हमनानै लाबोयो आ नोंथांमोननिथिं माबायदि हमो बेबायदिनो आगजुफोरजों हमो ना नोंथां
अ नंगौ नंगौ जोंनिथिं बिदिनो गोबां रोखोमनि आगजुफोर बाहायनानै हमो जोंनिथ' जों बांसिन बिदिनो जों दंग' जा हाखर फिसाफोरखौ जोङो बांसिन बिदिनो ज' ज'यैनो जोङो ओ थिं मा होनो बेखौ थावनि थिं खानानै अ बाल्थिं खानानै जोङो गामलाफोर लानानानै जों सारनायखौ नुयो जोङो बान्दो थेनानै
औ
बिदिनो फिसा फिसा खालामनानै जेब्ला मेसें फायो बोथोर दैज्लांनि उनाव मेसें थाङो बिनि उनाव जों गोजां बोथोर समाव बिदिनो ज' ज' लोगो नांना जों बिदिनो फिसा फिसा बिलो हाखरफोर सारहैहयो आरो जोङो बान्दो थनानै जोंथिं बेबायदि सारनानै गोबां बिदिनो ना हमो जोंनि हाब्रुफोरखौ जावनाबो जेरै जों खुसिया हमो बेनिफ्राय मा होनो बेखौ मा ना नामखौनो बावगार लांबाय आं बेफोर बे फोर नाफोरखौ दोङो गोबां सें गोरि मागुर
औ
फिथिखि फिथिफोरखो गोबां मोनो मावा नाफोरखौ जों सारबोला गोबां बिबांनि मोनो जोङो खावाय ना जेनेबा थुरिना थुरिनाफोरखौ जोङो हाब्रुआव जावनानै दिहुनो जोंनिथिं बेफोरबायदिनो बेखौ सारनायावनो रानोब्ला थुरिनाया एकदम हाब्रु सिङाव हाबलाङो आरो जों बेखौ हाब्रु जाबोला बेखौ खदालजों जावै जावै जोङो बिदि दिहुनो आरो जों थुरि नाफोरखौ बांसिन जोंनिथिं अ बिदिनो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनियाथ' बर' आइजोफ्राथ' बांसिन जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरि जोंनिया दैमा बिलो हाखरफोराव दुब्लि फोथारफोराव दैज्लाङाव गोबां बिदि ना हमना लाबोयो बिदिनो आरो हौवाफोरा सेन सायो आस्रा जे लाना थाङो सारनो दैमाफोराव
उम
बेनो आरो ज' ज' मालाफोर दैमाफोराव दांग्रोबहैयो आखाइजों हाखरफोराबो गाथाफोराव खन' लनानै बिदिनो दिहुनो आरो जों ना हमो बिदिनो आरो माखासे सिब जे बोग्रा जे लानानै बिदिनो बोयो
औ
आथिखालाव आरो बे लाङि जे होननाय बेफ खौ सानानै नाफोरखौ फोनाङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां औ बिदिनो नाफोरखौ जोंनिया आरो बांसिन आथिखालाव एसे मा नुनो मोनदों सोंनिथिं मा होनो नोंथां लाइन लाइन बेट्रि एबा लाइन होनानै लाइन सर्ट होनानै नाफोरखौ हमो
औ-औ
अ बे गोदानैनो बे बेफोरबायदि हमो जोंनि सेंग्राफोरा लोगो नांनाय ज' ज' बिदिनो
औ
हमो आरो लाइन सट होनानै दैमाफोराव हाखरफोराव बिदिनो बिलोफोराव गोबां गिदिर गिदिर ना मोनो आरो बिदिनो सथ होब्ला लाइन सट होनानै आरो दा दैज्लाङाव दाथ' जोंना सिब जेखौथ' जोंनि आइजोफोरा बे फुलुंजा दैमाफोराव एकदम ज' ज' लोगो नांनानै बयबो गावबा गाव जायगायाव बानायना लानानै बे सिब जेदो सायो आरो जोङो
औ
सेब जेदेर सानानै गोबां दिखाो आरो बिदिनो फिसा फिसा ना गिदिर गिदिर नाफोरखौ मोनो आरो जों बेफोर बेफोरबायदिनो हमो आरो
औ नोंथांमोनथि बेबायदि बिलोफोर दङना गोबां जेनेबा ना हमजानाय
अ जोंनाथ' अ बिदि दं फिसा फिला बिलो होनबा हाखर हाखर गिदिर होनो हाखर गिदेरखौनो जोंथिं बिलो होनजायो गिदिर गिदिर दं हाखर बे बिलोफोर बेफोराव गोबां बिदिनो ज' ज' जेबोला गोजां बोथोर जायो होमबला बेफोर मटर लगायनानै मटर माने बेफोर मेचिन लगायनानै दै सारो सारनाय बिदिनो ज' ज'यैनो बयबो हमो नाफोर खो बे रायजोनि मानसिफोरा लोगो नांनानै बेफोरबायदिनो आरो दैया एसे खमिबा बेफोराव मा होनो जे सारो जोंनिफोरा बिलोफोराव लोगो नांनानै मानसि ओ आस्रा जे आस्रा जे सारैयो सोरबा फोर दांग्रोबफैयो बिदिनो आरो गोबां बिदिनो सोरबाफोर मेटखाफोरफोरखौ बिलोफोरनि दिखांनानै बेफोराव नाफोर उथिना फायो मेटकाफोरखौ दिखांबा बिदिनो हमो
औ
अ जोंनिथ' बिदिनो बिलोफोरखौथ' बांसिन बान्दो थेनानै बिदिनो दै दैया खमैबा बिदिनो मेसिनजों सारो खोन्दो खोन्दो सारलाङो हाखरफोरखौबो बिदिनो ज' नांनानै बे मथरफोरखौ लगायनानै सारो आरो जोंनिथिं बांसिन फिसा फेनला जि थाया मानो आरो माबा खालामो जोङो जेब्ला दै खमायो गोजां बोथोर समाव बे समावबो मा होनो दैमाखौबो ससे बेफोरबायदि बान्दो थेनानै ससे बिदि दै गोथौखौ माने सारो आरो जोंनिथिं लोगो नांनानै बे गोथौ जायगा ना हाबना थायोना बेफोरखौ फिसा फिसानो बान्दो थेनानै सारो आरो बेफोरखौ जे होनानै बिदिनो दैखौ सारजोबनो हायाबाबो जे होनानै आरो बोफिनो बेवहाय बिदिनो जाय जेरै हायो माने बिदिनो सायो आरो दा जोंनाथ' दा बांसिन बि बे दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव जेखा खबाइ लानानै सिब जे लाङि जे सानायखौ जों बांसिन नुयो आरो सेनफोरखौ बिदिनो आलिफोराव दै फायनाय जायगायावथ' सायो नोंथाङा मिथियो बे सेनखौथ'
औ नंगौ
सेनफोरखौ बिदिनो सायो जोंनिया दा बांसिनानो बिदि आरो जेब्ला गोजां बोथोर फायगोन होमब्ला आरो ज' ज'यैनो बेफोर हाखर फिसा फिसाफोरखौ सारगोन आरो ज' लोगो नांनानै
औ
हा आरो जोंनि बर'फोराथ' बे ना जानाय गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनखायो बायदिसिना रोखोमनि ना मेस्थाफोरदो थाइगिरफोरदो नोंथाङा होननाय बायदि गोखैफोरजों बांसिन संना जायो आरो
नंगौ नों औ होमबा नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
अ नोंथां समाव जाबोबाय जोंनि दे गोजोनथों नोंथां